हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना अ अ मा खालामगासिनो दं
दं बिदिनो जिरायना नोंथाङालाय
आंबो दं' ओरैनो जिरायनानै होमबा नों नोंथां जोंहा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा?
औ औसावराय जागोन दे।
बर'फोरनि मागोनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नोङा होमबा?
अ अ सावराय जागोन।
अ ओ आंनो एसे बुंग्रोना होनोसै।
ओ ओ।
ओ मागो फोरबोआथ' जोंनि बर'फोरनि सबसे मोजांसिन फोरबो होननानै बुंजायो मानोना जों बेयाव गोबां जानाय लोंनाय मोनजायो।
औ औ नंगौ।
उम मागो फोरबोखौ जों माने इंराजिनि जानुवारि ओमफ्राय ओ बेबायदि बर'फोरनि साननाय बायदिबा माग फोरबो माग मासाव फालिनाय जायो। ओ पुस दाननि जोबथा साननिफ्राय जागायो आरो बेयो। मागोआव माने जों गोबां इदिनो जानाय लोंनायजों लोगोसे गोबां फोथायथिफोरखौबो फालिनाय जायो एबा फोथायनाय जायो आरो ओ औ। माने गासैबो बर'फोरानो आबाद मावनाय मावो नालाय। आबाद जोबखांनायनि आबाद थिखांखांनायनि उनाव माने बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो।
नंगौ।
ओ बेबायदिनो गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों आबाद मावबोनायनि उनाव माने जयै बयबो बेयाव माने जानाय लोंनाय खालामो आरो।
उम उम।
उम मेंनानै थानाय देहाफोरखौ मेंगा होनाय बायदि जायो आरो बे मोनसे फोरबोआव। माने ओ जेनेबा मागोआ जा पुस दाननि जोबथा सा हरखालि आरो। माने गामिनि गासैबो गा-गामियावनो फालिखायो नालाय बेफोरखौ बर'फोरानो जा गुबुन हारियाबो फालियो आरो दा पुस दाननि जोब बथा सानखालिनो माने हराव गास बेनि सिगाङावनो माने गोबां गथ'फोरानो जा एबा सेंग्राफोरानो जा बे माइनि नारा थायोना दुब्लिफोराव बेफोर नाराफोरखौ माने हाखायो आरो गोबाव समनिफ्रायनो हाबाय थाखायो। बेबायदिनो हानानै माने औवा गायनानै आरामनो गोजौ मन्दिर बायदि मोनसे माबा बानायो आरो।
उम उम।
जिगा माबाजों नाराजों बानायनानै ओमफ्राय बेयावनो माने दुब्लियावनो बेलागुर खा खाथियाव मोनसे फिसा जब्रासे न' बायदि बिदि बानायो आरो जेराव सेंग्राफोरा बेयावनो हर थायो। बेयावनो खाना जायो आरो लावखार ओंखाम जायो। आरो फुं जानाय लोगो लोगोनो माने मागोआ जागायबाय नालाय
औ।
जागायबाथाय माने बिसोरो बेयाव बेलागुरखौ बेलागुर होनो बेखौ बेखौ सावो आरो सावनानै माने सायो आरो बेनि अ'रखौ माने बर'फोरा फोथायो आरो बेयाव अ'र सायोबाथाय माने बेमार आजार जाना थानाय एबा माइबाफोर बिजानुफोर दङ'मोन लम्बा माने बियो अ'रजों सावफा जायो होननानै फोथायो आरो बर'फोरा बेनि ओंखायनो बयबो माने बेलागुरनि अरखौ सायो आरो।
उम उम।
माने फुङावनो माने मागो खालि दुगैनाय नेम दोङो ना सान्दुं ओंखारियावनो दाउ खा नुयियावनो माने ओं। दुगैनांगौ होननानै बुङो आरो जे दुगैयाबा बादुवा जायो। इदि माबा माबि होननानै बुङो आरो गोदो फोथायोमोन। बेनिखायनो गासिबबो दुगैखायोमोन आरो दुगैनानै आरामसे बेनि अरखै सायहैबाथाय आराम मानेम खिजानिबा बेयाव फुङावनो दुगैयोमोन नालाय अरखौ सायनानै स्रां मोनो बेनिखायनो होनोमोन खोमा आरो। लोमजानाय साजानाय नङा होननानै।
औ औ।
औ बेबायदिनो ओमफ्राय। ओ फुङावनो न'नि आइजोयाबो दुगैस्रां लोबस्राङै माने सिद ओ सिथ्लाफोरखौ सिबो आरो। जेललाखौ खोमसियावनो सेथ्ला सिबबाथो सिबनांगौ होननानै बुङो आरो मागो समाव। बेबायदि सान ओंख खारियावनो ओं सेललाखौ सिबखांनानै माने ओ बेबायदिनो लास लासै खामानिफोरखौ जागायो आरो बेरे फुङावनो। ओ गय बागान एबा थांनानै गय बागानाव थांनानै एबा जाय खिजेया इदिनो खान्थाल थाइजौ थायग्रा फिथाइ थायग्रा बिफांफोरावनो माने
औ औ।
ओ जिगाबखौ खायो आरो जिग गाबनि दिरुं बायदि बानायना फाननानै मेरायनानै जिगाबखौ खायो आरो। सोरबा सोरबा माने गद ओ गथ' बानानै खायो आरो गथ' बानानै खा हाबा माने ओ फिथाइ फोरा बुरजा थायो एबा उम लालिं लालिं थायो होनना फोथायो आरो। जेरै बे जिगाबखौ खानायाबो जिगाबा माइआथ' माने जिगाबनि सो बानायो नालाय बे जिगाबनि माइआ मान ने जेरै लालिंथा इदिनो ख्रि ख्रि थायो नालाय बेबादिनो। ओ गय फिथाइफोराबो माने मोजाङै थाय थो होननानै बे जिगाबजों खानाय जायो होननानै फोथायो आरो बर'फोरा। ओ बेबायदिनो आरो मागोआव फाख्रि गाख बाख्रि माने बाख्रि लिरख'नाय एबा फा खनो आरो सोरगिदिं। माइनावा खारलांनाङाथे होननानै माने बर'फोरा। बिदि लिरखनबाथाय माइनावआ ओंखारलाङा होनना फोथायो आरो।
औ औ नंगौ।
बेबायदिनो ओमफ्राय ओ बेफोरखौ खालाम खांनायनि उनाव माने फिथाफोरखौ सोमनानै दोनखायोना हरावनो बे सोमनानै दोनखानाय सोममाने देयो आरो। माने मागोनि फार्स्ट खालि फिथा देनो मोनामोन होन मोना होनोना। मानसिफोरा सोरबा सोरबा।
औ।
औ माने बेबायदिनो आरो सोरबा सोरबा मागो फार्स्टआव देयो सोरबा सोरबा देया बेबायदि आरो। ओ बेदिबायदिनो फिथा देनायावबो माने यै थैनानै थांनाय एबा न'खरनि गेदेमाफोरनि थाखाय बावनो थाखाय ए एक्स्रा। के माबायो जेबो सिबिं नालेंखर होआलासिनो सावग्रोना लायो आरो। बेखौ सावग्रोना लानायखौ माने उनाव बावबाय बिसोरनो खोला खि मोखां जाना बाउखांनानैसो मानसिफोरा जागोनखौ माबायो आरो सावो नेक्स्टआव बेबायदिनो सावबाय बयनिबो न'खराव माने फिथाफोरा थाखायो आरो बे गामिनि मानसि फोर गथ' गथायाइफोरा माने मागिनो थाङो आरो जेरै बैसागुआव मागियो ओमफ्राय बेयाव फिथा मागियो आरो मागि मागि जायो गासैबो होखाखायो आरो नङा जे जोंहानाव फिथसा गैया गाससिनावबो थाखाथारो आरो बेबायदिनो बर'फोरा गाजा गोमजा मागोखौ फालियो आरो दे होमबा नोंथाङाबो नोंसोरनियाव माबायदि मागो फालियो एसे फोरमायना होनो ना
अ अ अ सार आं फोरमायनानैसै आंङो औ औ मागोखौथ' मागो होनोब्ला मोनसे माने जानाय लोंनायनि फोरबो होनना बुंनांगोन बे समाव माने जानाय लोंनाय ना बेदर बा फिथा सौल आंखाल गैयै जायो जिहेथु माने म सिगाङावनो माइफोरखौबो जोंहा नानानै बा हाना लाबोनानै लाखानाय जायो बोसोरनि थाखाय आरो बे मागो समनि थाखाय थिना दंखायो जेरै माइब्रा माइरं जोसा माइरं बेफोरखौ गायनाय ज जायो आरो फिथा जानो थाखाय सिथला गायखानाय जायो औ बेनिखायनो माने आं खाला खम जायो आरो आंखाल माने गासैयावबो माने गोै जानो गैयाबाबो मागो समनि थाखाय एसे थुब्लायना लाखायो आरो
औ
औ बेबायदिनो आरो मागोआवथ' जोंहा गोबां रोखोमनि फिथा सावनाय जायो फिथाइफोरखौ औ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै बा आदबै सावनाय जायो जेरैबायदि जोंनियाव औ एनथाब फिथा बे सिथाव सिथावखौ ननायन्थाव बुङो नामा मिथिया माने जोंनिथ' एनथाब होनना बुङो औ बेनिफ्राय थावनि फिथा सावोसै औ औ बेनिफ्राय आरो दुमालुब हालमा फिथाखौ सावनाय जायो आरो लारु सिबिंनि लारु नारेंखलनि लारु बेबायदि बानायो आरो खिसुमान हासुं फिथाबो बानायनाय जायो बे औवा हासुङाव बानायो होनना बुंङो औ औ बेबायदिनो औ नालेंखरनि सिराबो बानायनाय जायो आरो नालेंखरखौ सोरखिनानै औ बेबायदिनो औ बे एनथाब आरो हालमा फिथाखौ जोङो खायसे खायसे माबा सिबिंखौ खौ एवनानै होयो आरो खायसेया नालेंखरखौबो होनाय जायो औ बेबायदिनो बानायो आरो औ बेनिफ्राय आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि बे फिथाफोरखौ माने गोथैनो बावनो थाखाय एक्सट्रा सावनाया औ
बेखौ सावनानै दोनखायो जेबो होआ आरो बेयाव माने संख्रि सिनि बे जेबो होआ सिबिं नालेंखरबो एक्सट्रा सावना दोननाय दोनो बेनि उनावसो आरो गुबुन फिथाफोरखौ खावनाय जायो आरो औ जोंनि गामियावथ ओरैनो मागोनि बे फिथा गुन्दैखौ जोंहा ओ बेे
गिबि सानबा दमासि खालिनो सौनाय जायो आरो जाखालि माने हराव धलपात जागोन बा खाना जागोन बेनि सानावनो जोंनिया ओ बे सानावनो अमाबो अमाफोरखौ बुथाराखानाय जायो मागो लानाय अमाखौ जयै जानो थाखाय लानायखौ औ बेबायदिनो आरो मागोनि फिथाफोरखौबो जोंहा बेखालिनो देनाय जायो आरो। ओ‌ बेबायदिनो जोंहा दिंखि फोरावनो बांसिन देनाय जायो ओ जोंथिं बांद्राय उवाल गायहेनखौ नुनो मोना आरो। आरो आथिखालावथ' मेचिनफोराव देनायखौ नुनो मोनो फिथा गुन्दैखौ औ बेनि ओमफ्राय ओ बे हरावनो खायसे सं मोननायफोरा हरावनो बानायो बे बाद बा खाना जानायजों बेंलागुरयावबो जि जायो बेंलागुरनि सेराव न'आव खानायाव औ‌। बेखालिबो बानायो औ बेखालिथ' बे खालिबो बानायो आरो बेनि उनफोरावबो बानायनाय जायो। बे औ बे हरखालिथ' जोंहा ना बेदर जानो जानाय लोंनायनि आंखाल गैया माने जौ सेरेब ओ गासैबो माने गोबां आंखाल गैयै बाहायनाय जायो आरो। सेंग्रा जा बोराय जा बा न'खर नखरनि जमा गोजानाव थाहैनायफोरा बा नोगोर सोहोराव थाहैनाय गासिबो माने ज'मा जाफैयो आरो फरायनो थाहैनाय साख्रि मावहैनाय औ बेबायदिनो औ। जयैनो जानाय जायो आरो अर जोंहाथ' मागोआ गोजां बोथोरावसो जाखायोना बेयाव माने बे दंफां ओ औवानि मुरा बा दंफां बेबायदि मागोनि सिगाङावनो जोंहा माने बनखौबो थुग्रायना लाखायो आरो अर नो थाखाय औ औ बेबायदिनो बे औ औवा मुरा बेफोरजों माने अर स्रायनाय जायो अरावबो माने बे सम बेफोरो माने रोहो रोहो अरखि जानो थाबाय थायो आरो बननिया बांसिन मोजां जायो औ बेबायदिनो जोङो जयैनो सिथ्लाफोराव औ बेबायदिनो जायो आरो सेंग्राफोराथ' बे ओ धलपात जानो थाखाय न' बानायखायो एक्सट्रा बे बेलागुर खाथि खाथियावनो औ बेफोराव जानायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसे आरो बेलानगुर सावनाया जोंनिया जोंनि गामियाव माने बेलांगुरखौ ओ बेसेक ससेयाव माने खम जालांबायमोन आरो बानायनाया बेनिखायनो मा खालामदों माने जोंनि गामियाव गासै माने गासिमबो गे फोर माने ओ सिंथ' एक्सट्रा-एक्सट्रा जाय हायो बेखौ बानायखायोमोन। बेनिफ्राय दा गामियाव मोनसे गिदिर बानायखायो आरो बेखौ माने बोसोरफ्रोम बो ओ बे बानायनाय समाव गामिनि गासैबो ओंखारो आरो सानसे नारा हानाय बा औवा दाननाय औवा खांनाय थालिर बिलाइ बोराय बुरै सेंग्रा-सिख्ला माने बेबायदि मावनानै ओ खानाबो जानाय जायो आरो बे बेलांगुर बानायबाय थानाय समावनो औ बेबायदिनो सानसे ओंखारनानै बे मावलायबाय आरो आथुरजाथायाइबाय आरो नेक्स्ट सिना सयैनो मावलायबाय बेबायदि बानायो आरो बेलाफोरखौ
गिदिर बानाय खा थायो आरो गामियाव औ बेनिफ्राय ओ बे सावगोन खालिथ' जोंहा फुं फुंआव सिखारनानै गासैबो गामिनि माने फैजोबखायो बेयावनो साइनो औ बेनिफ्राय बेयाव जोंहा फुजा सुजाबो होनाय जायो प्रखाद होयो आरो किसुमाना न' बानायनाय फिथाफोरखौ फिथा सा बेफोरखौबो हैनाय जायो आरो बेयाव जाय जि होफायो आरो
आतसा-आतसा।
औ बेबायदि फुजा-सुजा होनानै बा ओ जोंहा बेलागुरखौ सावना होयो आरो। सावनायनि उनाव गासैबो बेबायदिनो सायो सायनानै आरो औ बेबायदिनो आरो माने खेला फोरबो लाखिनाय जायो बो नै सेंग्रानि भलिबल भलिबल। फोरखौ लाखिनाय जायो औ बे बे समाव माने नाराथिलिफोराव गोबां जायगा ओंखारोना दु दुब्लि फोथारफोराव औ बेयावनो खालामनाय जायो आरो औ बेबायदिनो आरो गुबुन-गुबुन जायगायाव नुयो आरो गोबां हांसो हमनाय खेला थाालिर फाङावबा गा खोनाय बेफोरखौबो होनाय जायो।
औ-औ।
मागोनि समाव औ आरो बेबायदिनो गोबां औ ओ बै समावथ' रावबो माने खामानि दामानि मावनायखौ दोनथ' सुनानै गासिबो ओरैनो माने थायोना बेयाव माने
न'आव थायो आङो।
माने बै मा होनो ओ दुरि पानसा बेफोरबायदि गेलेनायखौबो नुयो आरो ज'-ज' यैनो औ बेनिफ्राय आरो औ बेबायदिनो जों आरो गासैबो न'खर-न'खर माने लिङाबाबो मागोनि समायाव समाव गावनो गाव थांलाय लायो आरो। थांनानै ओ बेनि न'-बेनि न' फिथा सराय जालायो। बा बिदिनो मोजां गासै सावरायलायो मानो बे समावसो मावनाय दांनायनिफ्राय एसे फ्रिबो मोनो माइ हाखांनाय बा गायनायनि सम गैया औ माने ओरैनो औ औ आरो गोजां बोथोराव माने ज'-ज' यैनो माने जिरायलायो अर सायलायो मोजां आरो मागो बोथोर' माने जोबोद औ जोंनि थाखाय मोजां नाङा सान
औ।
बेथ' आरो मुंदांखा बर'फोरनि मोनसे मुंदांखा फोरबो होननांसिगोन।
औ-औ-औ बेनिफ्राय बेबायदिनो गोथैसिबो बावनाय जोङो जायो जोंहा। से एबा नै खालार औ गोथैसि बावनाय जायो बेयावबो माने फिथाजों लोगोसे
जौ सेरेब माने लोङोमोनब्ला आरो बे थैनाय सुबुङा जौ सेरेब लोङोब्ला बिरि सादा गय बेफोरखौबो बावफाना होनाय जायो आरो। बेफोरबायदिनो औ। औ बेबायदिनो आरो गेदेरखौ ओ मान लानायाबो बे मागो फोरबोआवबो जायो आरो बैसागुनि बायदि जोंनिया औ-औ-औ। गैदेरखौ मान लानो थाङो दुगै लोबै बेबायदिनो औ लोंनानै। बेबायदिनो गिदिंनाय जायो आरो गामिफोराव बा भागिफोरनि न' सा लोंहैनाय जायो। खुलुमनो थांनानै औ बेबायदिनो गोबां औ।
नोंथां माने समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा?
औ-औ दे दोनथ'जागोन दे औ-औ।